ओ नोंथां खोनादों ना
ओं नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
औ नोंथां आं नै दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
अ ओ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां नोंथांनो खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों आरो ना नोंथाङा रायज्लायनो सोलाबगोन ना
ओं नोंथां सोलाबगोन दे
ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ ओंख्रि संनायनि फारसे
औ औ जागोन नोंथां
जोंनियाथ' फेभरेट ओंख्रियानो जाहैबाय ओ दाउजों अनलाजों दाउ आरो साम'जों सबाय आरो ओ नारजिजों अमा नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बिनि बागैबो गोबांफोर ओंख्रि दंबावो आरोना सावरायनो थाखै। गोबां दङ ओ दायो नोंथाङा ओ अनलाजों दाउजों माबोरै सङो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथां जोङो अनलाजों दाउ होनोब्लाथ' जोंहा बे बर'नि मोनसे ओम जोबोद माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा बियो?
औ औ
औ जों बर'फोरा जेनेबा अनलाजों दाउखौ जों गोदो समनिफ्रायनो आबौ आबैनि आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जोङो बेफोर ओंख्रिखौ जाबोबाय थादों आरो जेनेबा बै समनिफ्रायनो ओ बिदिनो बिनि। बयबो ओ आबौ आबौनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो संबो संबाय दिनै बो जाबाय थायो आरो बे ओंख्रिखौ।
औ औ।
अनलाजों ओ दाउ होनोब्लाथ' नोंथां जोङो ओ बिखौ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा?
औ औ।
औ बेयो जेनेबा जोङो माइरंखौ गिबियावनो जोङो सोमनानै आराम जों गुन्दै महराव देग्लिना लाग्रोयो आरो।
औ
बिनि उनावहाय जोङो बे ओ गुन्दै खालामनानै जोङो जेनेबा दाउजों जायोब्ला जोङो दाउफोरखौ बुथारना लानानै बिब्दिनो ओ गोदाग्रोना लानानै बिदि जों दाउखौ इसे संख्रि, थाव, संख्रि, बानलु होनानै एवफ्रामग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ बिनि उनाव जोङो सोरबा इद दिनो ओ दै होसिगोन दै होनानै जेनेबा अनला गुन्दैखौ इयावनो होदेरनाय जासिगोन आरो एसे।
औ
औ नोंथां आं सानो बेखौ बेलेग बेलेग जायगायाव एसे बेलेग खान्थि मावो ओ सङो नामाथाय। आंबो मोजाङै मिथिजोबा। आं जेनेबा जोंहानि न'फोराव संनायखौ नुनायनि हिसाबै आं बुंदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ जेनेबा बिदिनो होनानै जोङो दै होनानै खारैबो एसे होयो ओनदां नोंथां। जायगा जायगा लानानै औ बिदिनो संनाय जायो आरो। दा नोंथांमोनथिं माबादि संङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंथिंबो बेबायदिनो माने गिबियावनो नोंथाङा जे दहाय बुंनाय उम बुंनाय बाय जि जे जोंङो ओ अनला ओंख्रिखौ संनोबा जोंनो माइरं नांगौ, ओ माइरंखौ जो जोङो दैयाव सोमनानै ओ इदिनो दैखौ फसरगोरनांगौ आरो ना। दैखौ फसरखांनायनि उनाव जोङो ओ उवाल उवाल गाहेन जों जेराव गोदोनिफ्रायनो माइ सौनानै जाबोयो ओ बेयावनो जोङो अनफोर सं-सौनानै जाबोयो, ओ बेजों- जोङो माइरंखौ देनानै ओ लोगोआवनो लोगोसेयावनो। जोङो दाउजों जायोब्लाथ' जोंनो दाउ नांगौ नालाय बेनिखायनो जोङो दाउखौ हाथाय बाजारफ्रावबा ओ न'फोरावनो जोङो दाउआ न'आवनो थायोब्ला जों सिथारनानै दोनखानांगौ आरो ना। ओ हाथाय बाजार। फोरनिफ्राय लाबायबा जोङो लाबोना दोनफैखानांगौ ओ बिनि अनगायै ओ जोङो दाउखौ सिथारखांनानै इदिनो गोदाखांनानै जोङो दाउखौ एवनांगौ आरो ना। ओ मोजा मोजांङैनो ओ इदिनो सामब्राम, पियाज ओ बानलु-बानला इदिनो मस्ला-मस्लि होनानै जोङो दाउखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ आरो ना। ओ एवखांनानै जोङो दै होनांगौ, दै होखांनानै दाउखौ जोङो मोजाङै मोनजासिम गोदौ होनांगौ आरोना, ओ गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो। अनलाखौ जे जों गाहेन उवाल गाहेनजों जों दे देनानै गुन्दै खालामबाय। बे गुन्दैखौ जोङो ओ अनलाया जे दाउ दाउखौ जोङो संगासिनोखा दाउआव जे गोदौनायाव जोङो बे अनखौ ओम, स्रो-स्रो गारस्रिनाबो होजायो बा जोङो दैयाव गलायनाबो होजायो आरो ना। ओ बिदि होनानै जोङो जे अनला ओंख्रियावथ' जोंनो नांखागौ खारै जायखौ होनो खाइर-खारै बेखौ जोंङो ओंख्रियाव बे अनलायाव लुनानै होनाय जायो, आरो ना नांगौ खिनिखौ। ओ लुनानै होखांनानै जोंङो जे अनलाया दासिथाबथों बिदिनि थाखाय जोंङो एरनानै होबाय थानांगौ आरो एरना होखांनानै जोंङो संख्रि नांगोन नायाखै बेखौ साखिनाय नांगौ आरोना साखिनायखांनानै जुदि संख्रिफोरा नां-नांबायब्ला बियो अनला ओंख्रि जाबाय, आरो। बेजोंनो जोंङो ओंखामजों हायनानै जासिगोन आरो ओ बिजि औ बिदि संङो आरोना जोंखैजाय।
औ औ नंगौ आरो बेवहाय ओ माबाबो होदेरनाय जायोना नोंथां, औवा मेवाइबो होदेरनाय जायो।
औ औवा मेवाइफोरखौबो होजायो।
औ औ। आरो नोंथां औ आरो नोंथां जोंहा बे अन-अनला ओंख्रिया जोंहा जेनेबा जि आइ टेकबो मोनखानाय नालाय नोंथां।
औ।
औ बिनो मोजां आरो बे मोनसे।
औ दा नोंथांङा फोरमायदों नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा? जेनेबा
औ नोंथां आंनि फेभरेट ओंख्रि होनोबाथ' आंङो जेनेबा माबाखौनो मोजां मोनो। ओ नारजिजों अमाखौनो मोजां मोनो नोंथां।
अ नार्जिजों अमाखौजों माबायदि संङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जेनेबा जोंङो ओ नार्जिजों अमाखौ जोंङो गिबियावनो फाथो जे फाथो मोनो बे फाथोखौ जोंङो गोरानै सान्दुंङाव फोराननानै जों बेखौ दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ जेब्ला जोंङो फाथोखौ ओ फोराननानै जोंङो ओ दोनथुमगोन आरो बेखौ जेब्ला जों जानो सम जागोन जेनेबा जानोबाथाय जोंङो बेखौनो लानानै जेब्ला जों ओ बिबदिनो आराम सुग्रोनानै लानानै जोंङो बेखौ जेनेबा अमा बेदरफोरजों संङोब्ला जोंङो अमा बेदरखौ बिदिनो दय आं होननाय बिदिनो थाव, संख्रि, बानलु पियास बायदिसिना सेरनानै जों अमाखौ एसे संग्रोयो नामाथाय नोंथां?
औ औ संग्रोयो नोंथां।
ओ अनलाजों दाउ स सरि बे नारजिजों अमा संनायखौ आं मोजांङै मिथिजोबा आरो। अब्लाबो आं जेनेबा आंनि मिथिनाय बायदियावबा आं बिखौ माने बिदिनो अमाखौ संग्रोनानै नारजिखौ एसे उनावहाय होनानै होयो बायदि मोनदों आंङो।
ओ नोंथां ओ नारजिखौ जोंङो गिबियावनो जोंङो ओ फाथोनिफ्रायसो नारजि जाग्रोयो नालाय ओ ओं फाथोनिफ्राय नार्जि जायो नार्जिखौ जोंङो बिदिनो ओ गाबोन जानोब्ला जोंङो दिनै बायदियाव सोमजायोबा गाबोन बायदियावबो जोंङो सो एसे गोबाव सोमनानै दोनजायो आरोना दैयाव ओ सोमखांनानै जोंङो नारजिखौ मोजांङै सिखन' सिखन' माने मैलाखौ मोजांङै सेबनानै सुनांगौ आरोना। ओ सुखांनायनि उनाव जोंङो नारजिखौ आलदायै ओ सारै सारै जाननानै ओ नार्जिखौ होनानै बा नार्जिआबोथ' जोंनो ओ नारजि ओंख्रि जानोबा जोंनो खारै नांगौ नंङा होनोमब्ला नोंथां?
औ औ।
औ खारैखौ जोंङो नारजियाव होफानानै ओ नारजिया एसे गुरै जायोबा बेखौ एरग्लिनानै नै बा सागंफोरजों साग्लिनानै ओ बेखौ एसे खोबहाबना दोननाय जायो आरो बिदिनो नोंथांङा दहायस सिगांङाव बुंलांनाय बायदि जे अमाखौ जोंङो एवग्रोना लानांगौ ओ एवग्रोना ला खांनानै जोंङो ओ अमाखौ नार्जियाव होफा जायोबा नार्जि माबा साग्लिखांनाय खौ अमा ओंख्रि बे अमा एवनायाव होफा जायो आरो बिदि होनानै दसे गोब्बाव गोदौहोदो। अब्लानो बे मा नारजि ओंख्रि जाबाय आरो नार्जिजों अमाजों।
औ नंगौ नोंथा नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजांखौनो फोरमायलांबाय आं बारा ओंख्रि सङैखाय आं बेफोरखौ बारा मिथिनाय मिथिनो नङा नोंथां। औ आरो नोंथाङा माबाखौ जायो नामा जेनेबा जोंहा साम' साम'जों सबाय बेखौ?
औ जायो नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेखौ?
ओ साम'जों सबायखौबो जोंहा ओ गिबियावनो जोंनो ओ साम'खौ जेब्ला जों ओ हाथाय बाजारफ्राव बायनानै लाबोनांगौ बा जोङो खाथि फ्रावनो दंग' दङब्ला ओ बेफोराव खननानै मोनोब्ला जुदि खननानै लाबोनांगौ आरो ना ओ साम'आ गोबां रोखोमनि दङ ओ साम' दाहोनायबो दङ साम' गोलावबो दङ। जोङो बिसोर मोननैखौबो साम'जों सबायजों जानो हायो आरो ओ जोङो जि खुनु जोङो साम' गोलावफोरखौ जायोब्ला सबायजों जायोब्ला जोङो साम' गोलावखौ गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनांगौ आरो दैफोराव एसे माबा रुइगा हांनायनि बिनिफ्राय जोङो गिबियावनो साम'खौ ओ दाखोन थायोना साम'नाव जे ओ बेखौ जोङो औ बोखारग्रोनांगौ आरो बोखारखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बिनि जे गोलाव लान्जायखौ जोङो दाननांगौ आरो ना। ओ औ दान खांनायनि उनाव जों बेखौ मोज्जाङै मैला ओंखारनायनि मानजिनानै लानांगौ आरो। ओ मानजिलानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै साफायै सुनानै लाग नांगौ ओ सुनानै लाखांनानै जोङो गिबियावनो जोंनो ओ साम'जों सबायजों सङोब्लाथ' जोंनो सबायखौथ' ओ नांग्रोथारगौ नालाय ओ सबायखौ जोङो गिबियावनो एवग्रोनानै लानांगौ आरो गोरानै। एवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ एसे नाहुनांगौ आरोना। नाहुखांनानै जोङो बियो जे गेब्लेबा एसे गेब्लेबाथाय ओ बेखौ एसे जावस्रोनानै बिनि ओ जे गुन्दै बिनि बिगाबफोरखौ जों जावस्रोनानै गारग्रोनांगौ आरो ना गारखा खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दैयाव सोमनानै बिनि जे मैला थायो बेखौ जोङो गारनांगौ गारखांनायनि उनाव जोङो जे साम' साम'खौ जोङो बिदिनो पियास सेरनानै थाव होनानै जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ आरो एवनानै लाखांनानै बे साम'नाव दैथ' थायोना बिनि गावनि दैजोंनो बेखौ एसे रानहोनांगौ रानहोखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै संख्रि बानलु होनानै मस्ला मस्लि होनानै एवग्रोना लानांगौ आरो ना साम'खौ ओ एवखांनानै लानायनि उनाव जोङो ओ जे सबाय सबायखौ जोङो ओ दै होनानै जे सबाय सङोब्लाथ' जोंनो खारै नांगौ नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ खारैजों जोङो सबायखौ रुनानै जों सबाया रु रुयोब्ला जोङो सबाइखौ सागंजों साग्लिग्रोनांगौ आरो। साग्लिखांनानै जे स ओ साम'आ जे जोंनाथ' एवखांनाय दंखायो जे साम'खौ जोङो सबायाव होसन जासिगोन बा सबाय सबायाइ रुखांनायखौ साम'आव होसनजासिनो आरो औ बे बेबायदिनो जोंनिया साम'जों सबाय ओंख्रिया बेबायदिनो जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो जे मिवानि जे आसार बानायो जे मेवा गोखै होनो जोंनि जायगायाव बेखौ माबायदि बानायनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां जोंनि न'फोराव बानायनाय औवा मेवाइ आसारखौथ' जोङो ओरैनो सिमपोलावनो बानायनो खौ आं नुनो मोनदों जेनेबा जोङो मेवाइखौ ओरैनो फिसा फिसा हानानैहाय जेनेबा जों बेखौ आरामनो दैजों सुनानै जोङो बिदिनो बथलफ्राव सोनानै दोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां बिनि उनाव बियो जेब्ला एसे गोबौ जायो अब्ला बेयो हारसिंनो गोखै जालाङो नालाय
औ
औ अब्ला बेै गोखै जालांनायनि उनावहाय जों बेखौ दिहुननानै एसे एसे जों बेदरफोरजों बा माबा मोनसे ओंख्रिफोरजों लगायनानै आं जानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नोंथाङा बुंनाया सैथो' थोआनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो बानायो दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिनिखायनो दा नोंथांजों बेबाय बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै ना
नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों